हेलौ ओ खोनादों ने?
औ औ। अब्ला ओ नों नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो बुंदोंमोन?
ओ आबाद आरो फालांगि आयदायाव सावरायनि सावरायनि नामा एसे।
औ अब्ला दे नोंथाङानो एसे ओ बुंथिग्रोदो जेनेबा
औ आबाद आबाद बुंब्लाथ जोंहा गोबां बायदि रोखोमनि दङ आबादा ओ गो गोरान आबाद ओ गिसि आबाद बेबायदिनो माइ ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव बेबायदिनो दङ बहल जिंखा
औ औ।
बरथमान रोखोमनि मैगं थाइगं दङ।
औ।
ओ जोंहा सिगाङाव ओ जोंनि भारतआ उदांस्रि जानायनि सिगाङाव स्निजि जौ खोन्दो ओ मानसिफ्रानो आबाद बिथिङाव नांथाबना दङमोन। बेखौ जों मोनबोदों आरो।
औ।
दा बेखौ नायोब्ला गोबां खम नुनो मोनोसै।
औ
बेबायदिनो जोंनि आबाद खोन्दोआव नांथाबनाय बियो सोलायबोदों
औ औ बिदिब्ला नोंथां ओ आबाद आरो फालांगिनि सोमोन्दै जोंनि बर' समाजनि सोमोन्दैनो सावरायसै नामा जेनेबा बर' समाजाव मा रोखोमै आबाद मावो आरो फालांगि मा फालांगि खालामो बेनि सायावनो एसे रायलायनोसै ना? जेनबा जों अलखौ रायलायला जेनेबा बर' फोरनि गेजेरावनो जेनेबा माबायदि आबाद मावो आरो फालांगि बिथिङाव माबायदि सोलियो जेनेबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखौ नोंथाङा एसे बुंथिग्रोदो दे।
ओ गुबुन गुबुन आयदाफोराव खम बै समाव खम जाबोनाय बायदिनो आबाद बिथिङाव जोंहा बर'फ्रा जोबोद खममोन आरो माने आबादखौ बांद्राय गोग्गोमै मावबोनायखौ जों ओ नुनो मोनामोन बा मिथिबोआखै आरो।
औ।
ओ
औ
बे आथिखालाव जों नुनो मोनो आबाद बिथिङावबो बर'फोरा खम जानानै गैलिया बेखौ नुनो मोनो आरो। जायफोर साफा सानैया मावो बिसोर मोजाङैनो आबादखौ मावो बिगियानारि आदब। खौ बिथांमोना बाहायनानै आबादखौ ओ- मावनाय जायो आरो जेरै - बिगियानारि आदबनि ट्रेक्टर ओ-मेसिनफोर ओ-वाटार टिलार पावार टिलार।
औ
आरो बेनिफ्राय दङ बायदि रोखोमनि हासार। बेफोरखौ बाहायनानै जोङो आबाद आबाद बिथिङाव गोबां ओ-दिहुनथाइ। दिहुननायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो।
औ
थिग औ नंगौ। ओ-नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ औ जोंनि ओ-बर' समाजाथ' गाहायै जेनेबा आबाद मावनानैनो जिउ खाङो होननानै बांसिनखौनो बुंनांगोन। बा साख्रि बायदिफोरनि बिथिङाव जोंनि बर' समाजनि गेज गेजेराव एसे खम ओ- गाहायै जोंनि बर' समाजा जेनबा माइ आबादफोर मावनानैनो न'खर ओ-दैदेनलांनाय बा जिउ खुंलांनाय खौ जोंनि बर' समाजाव बांसिनखौनो नुनो मोनो। ओ-बेबायदिनो माइ आबादनि अनगायैबो ओ-दैज्लां मेसें। बोथोर लायै बोथोर। जोंनि बर' समाजाव आबाद मावो जेरैबायदि दा गोलोम बोथोराव। माइ आबादजों लोगोसे ओ-न'नि बारि बा बारि फोथारफोराव माखासे आरो माइजों लोगोसे जे गुबुन मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जायो जेरैबायदि ओ-दाथ' ओ-जिंखा लेस्रा बेफोरबायदि मैगंफोर बा ओ-गायो। बे मैगंफोरखौ गायनानै न'खराव जानायजों लोगोसेनो ओ-ओ- हाथाय बाजारफ्रावबो फाननानै एसे एनै ओ-रां। मोननाय जायो बेजों लोगोसे बेजोंनो जोंनि बर' समाजाव खायफाया न'आव गोनांथि जानाय ओ-जेनेबा थाव मैगं ओ-थावजों लोगोसे माइरं दैरं बायदि रोखोम बायनानै जेनेबा न'खर खुंलां-लोगोसेनो न'खराव गोनांथि जानाय। मुवा बेसादफोरखौबो एसे एनै मैगं मोनला फाननानै मोननाय फैसाजों। न'खराव गोनांथि जानाय बुस्थुफोरखौबो सुफुंनानै लानायखौ जों जोंनि बर' समाजनि खायफा न'खरफोराव नुयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला ओ-जोंनि दायो जोंनि बर' समाजाव। ओमबा दाथ' ओ- दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव मा मा ओ-मैं गंजों लोगोसे मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय।
आबादनि बेलायाव आंहा इसिबां ओ रोंगौथि गैया नोंथां नलेज गैया थेवब्लाबो आं मिथिनायखौ बुंनोसै ओरैनोथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव औ औ नंगौ नोंथां ओरैनोथ' जोंहा दैजां बोथोराव माइ आबाद बेनो गुबै गाहाय आबाद आरो बेनिफ्राय मैगं थाइगंनि बेलायाव जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ गायो नामा नोंथां बहल जिंखा
अ अ
औ औ बेबायदिनो जायफोर बिथांमोना बेफोर आबादफोरखौ गायनाय जायो बिथांमोना हाथाय बाजाराव बेबायदिनो फालांगियारि नोजोरै आरो रांखावरि खामायनायनि नोजोरै बिथांमोना बेफोर आबाद मावनाय जायो आरो हाइय बाजारफोराव बा फायखारि फालांगिरि बिथांमोननो हरनाय जायो बिनि बदलै बिथांमोना गोबां बिबांनि रांबो खामायनो हायो आरो न'खर सालायनायाव बिथांमोना ओ रां मोननाय जायो आरो औ नंगौ नोंथां आरो बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना आबाद मावा बिथांमोनाबो आथिखालाव फालांगि फालांगियाव फावसायनानै थायाखै जाय साफा सानै बिथांमोनखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव बैफोर आबादफोरखौ बायस'नानै फानफिननाय बेफोरबायदि फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोनोसै आरो जेरै जों जेरै जों हाथाय बाजारफ्राव थांबा नुयो बर' हिनजावफ्रा मैगं बायस'नानै फाननाय बेफोरबायदि ओ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ ओमफ्रायो
औ नंगौ नोंथां
आ जोंनि बर' समाजाव बिदिनो बेफार फालांगि खालामना खालामनानै जेनेबा गावनि न'खर संसारखौ दैदेनलांनायखौ नोंथाङा ओ नुयो नामा जोङो नोंसोरनि ओनसोलथें
औ बेखौथ' नुगासिनो दङ औ
बेबायदिनो बेफार फालांगिजों लोगोसे न'खर दैदेनलांनाय रांखावरि खामायनाय गथ' गथायखौ फरायसालिफोराव थिनहरनाय थां ओ नांगौ जानाय गोनांथि जानाय न'खरनि मुवा बेसादफोरखौ बायनाय बेफोरबायदि फालांगिजों बेफोरबायदिखौ बुथुमनाय बा मेनेज खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
बिनि अनगायै नोंथां जोंहा जुदि दानि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि साख्रिफोर मोनाब्ला आबाद बिथिंजों गावनि न'खर सालायलांनो बा सुंथालांनो हागोन
औ
एबा हाया होननानै नोंथाङा सानो हागोन ना हाया होननानै नोंथाङा सानो
औ नोंथां औ ओ जोंनि जेनेबा मा होनगोन जेनेबा सार जोंनि लाइमोनफोरथ' जेनेबा साख्रि ना साख्रि बाख्रि नागिरबानो जे गासिबो साफ्रोमबो साख्रि मोनजोबगोन बेथ' न खाया नङा होमबा नोंथां ओ सा ख्रि गैयाब्ला साख्रिजोंल' जे जों ओ थांनानै थानायानो बेबो नङा जों साख्रिनि अनगायैबो ओ आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों गोदोनिफ्रायनो न'खर दैदेनलांनायखौ जों नुबोगासिनो दंखायो जोंनि न'खरफोरावबो जेनेबा गामि ओनसोलफोरावबो साफ्रोम साफोन साफ्रोमबो न'खरावनो साख्रि गोनां नंजोबखाया। ओ साख्रि नङि सुबुंफ्राबो आबाद मावनानैनो जेनेबा आबाद मावनायजों लोगोसे मैगं-थाइगं माइ आबाद बेफोरनि गेजेरजोंनो गावनि न'खरखौ सुंथाबोगासिनोबा दैदेनबोगा थागासिनो दङ बेफोरखौ नुयोब्ला जों साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जेनेबा आबाद आबाद आबाद मावनायनि गेजेरजों जों न'खर दैदेनलांनो हायो होननानै जों बुंनो हाखायो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ
औ बेनि अनगायै जों ओरैबायदि नुयो ओ आथिखालाव जोंहा आबाद मावग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाया खमायलां बाय उनफारसेथिं जोंहा सुबुं अनजिमाया बारायलांबाय औ बेबायाददि बेलायाव जोंहा आबादनि दिडिमान्ड बा साहिदाया बांलांगासिनो दं नाथाय आबाद मावग्राफोरा खमायलांगासिनो दं बेबायदिनि बेलायाव जोङो जुदि गोसो होनानै आबाद मावोब्ला बै मैगं-थाइगंफ्रा ओ
सुबुं अनजिमानि ओ डमान्ड बा साहिदाखौ ओ सुफुंनो हागोन आरो बेबायदि बेलायाव गोबां रां मोनगोन। जिहेतु बै समाव डिमान्डआ बारायहैगोन। अब्ला बेफोरनि रांखावरि रां बेसेनाबो बांहैगोन। बेबायदि समाव जोङो बांसिनै रांखावरि बा खामायहैनो हागोन बेखौ नुहुरो आरो
औ औ
ओ बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर आरो बुंबावनो सानो नामा?
बुंबावनोथ' गैला जेनेबा जोंनिहा बर' समाजाव बिदिनो आबाद मावनाय लोगोसेनो आबाद मावनायजों लोगोसे बेफार फालांगिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' समाजाव बा बर' न'खरफोराव जिउ दालांनाय एबा बे न'खर दैदेनलांनायखौ नुबोगासिनो दङ। आरो आथिखालावबो जोङो गोदोनि गोदो समनिफ्राय आथिखालाव एसे बांसिननायखौ जों नुनो मोनसै आरोना बेफार फालांगिनि बिथिङाव
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला जों दायो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे
औ
गोजोनथों नोंथां
औ औ